हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
आनि माथोखौ खोना होयदोंना नोंनिसिम?
औ नोंथां खोनादों
औ दा नोंथाङा एसे फ्रिफोर दं नामा?
दा फ्रियालाय फ्रिमोन नै बिदिनो दा नोंथाङासो मा बुङो?
औ नोंथाङा मा होनो जानाय लोंखांनाय जाखांबायना नामा नोंथांना ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
दा नोंथां नै औ जाबाय जानाया दा मोना समबो जाबाय बिदिनो टाइमबो जाबाय आं माने मोनानि जाख खांनायनि उनाव न'नि लांगोनायाव दं आरो दंनाया दा सावरायनानै
औ- औ -औ -औ माथो ओंख्रि जाखो नोंथाङा?
नोंथां जोंना दिनै माने गामि खा खाथियावनो जोंना हाथाय जायो माने बेयावनो दिनै बेदर लाबोनाय जादों आरो अमा बेदर बेखौनो जादों ओमफ्राय जोंना सालाद बानायनाय जादों आरो बिदिनो माबा माबि थाइबें माबा माबि खाजि बिदिनो सालाद बानायदों ओमफ्राय अमा बेदर दंमोन आरो
औ- औ- औ- औ होनोमबा नोंथाङाथ' जाखांबाय जेनेबा जाखांनानै माने लामा समाव दसे समाव ओंखारबोदों आरोना नोंथाङा?
औ नोंथां
खोनादों ना नोंथांङा आंनि बाथ'खौ खोना हैदों दां आंनि बाथ्रा खौ?
औ खोनादों दा खोनादों- खोनादों
औ औ माने आंबो जास्ट जाखांना फैदों माने दसे सम माने आं जोंनाबो ओंख्रिया बिदिमोन ना सोमोन दिनै जोंनि जोंनिखौै दिनै देवबार दिनना देवबारा माने जोंखि माने बिराद गिदिर हाथाय जायो ओ दो जोंना माने ना ओंख्रि मोन आरो नाजों बिदिनो जारियोमोन बेखौनो जालाबायनानै दसे सम माने नोंथांजों ओ खोथा सावरायनो सो बुजिनो थाखाय माने नोंथांनिसिम आं कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांनिसिम
औ नोंथां दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नोंथाङा दायो माने मा टपिक लानानै फैदों जों बे आयदायाव सावरायनो हागोन
औ औ दा नोंथाङाथ' आंनो दसे सम होनो हागोनबालाय आं आं आंनि खोथाखौ बुंसै माने आंनि सावरायनाय जेन जेनेबा फिथाइ सामथायनि आरो ना औ फिथाइ सामथायनिखौ नोंथाङा एसे औ फिथाइ सामथाइनिखौ नोंथाङा एसे बुजायनोबा एसे आंनो फोरमायहरबा मोजां जागोन आरो आं माने फिथाइ सामथाइनि बारै बा बायदिसिना ओ बुजिया जेनेबा नोंथाङा बिनि बारै ओ बुङोबा आं माने जेनेबा नोंथाङो एसे बु जाय हरबा आं बुजिगोन दा नोंथांखौ आं फोरमायना होगोन माने फिथाइ सामथाया मा जायो जेनेबा मा बुस्थु जेनेबा नोंथाङाबो फोरमायग्रोनो हायोबा आंनि थाखाय एसे मोजां आं माने बांद्राय बुजिया नों थां इनिखौ फिथाइ सामथामनि बारैबा एसे दसे सम ह द
औ हागोन नोंथां दा नों नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय फोरमायनानै बुंबाय जे
औ
दा नोथाङा आंनि सिगाङाव जेनेबा सावरायनो हागोन नामा होननानै औ हागोन नोंथां दा फिथाइ सामथाइ होनोब्लाथ' जोंहा गोबां रोखोम रोखोम दङ दा जोंहा फिथाइ सामथाइ बेवहाय बार' मास सिस्टेम खारनायबो दङ जेखौ जों बार' मासेै मोनजायो आरो जोङो मा होनोमोनलाय बिदिनो बोथोरजों लानानै बोथोर मोनजानाय जायो जेरै जों गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोराव जों मोनजानाय बिदि फिथाइ थायो आरो दा हमनानै ला गोजां बोथोर गोजां बोथोराव जोंहा मोनजानाय फिथाइ आं बुंनो थाङोबा जोंहा मा मा थागोन नोंथां जोंना गोजां बोथोराव जों मोनजानाय थायोबा जों लकेलावनो नायनो थाङोबा जोंहा
औ।
खमला थागोन बा बिदिनो आपेल थागोन बा बिदिनो सफारि थागोन ना? खोनादों नोंथां औ जोंना माने नोंथाङा जुदि बुजियोबा आं माने खोन्थानो सानदों आरो जोंहा गोजां बोथोरनि फिथाइ साम थाइ बे जेनोबा हमनानै ला कमला बा आपेल बा सफारि जोंना गोजां बोथोरनियाव बांसिन माखौ जों माने लाब जायो होनबा जोंहा गोजां बोथोराव बांसिन भिटामिन सि जोंना गोबां गोबां रोखोमनि भिटामिन थायोबा जोंहा भिटामिन सिखौ बांसिन जों लोब्बा मोननो हायो जेरै आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायहरखाबाय नारें खमला होननानै आफेल होननानै आरो सफारि होननानै बिदिनो बायदि बायदि आरो रो बिदिनो जेनेबाया जेनेबा हम जायखिजाया आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो जोङो दानि नैबे बेखौ फिथाइखौ जायोबा जोंहा जों जेब्ला बेखौ बे बुस्थुखौ जायोना नोंथां बे बुस्थुखौ जायोब्ला जोंहा जेब्ला जों उदैयाव जेब्ला जों बे ज'मा जाहैयो जोंहा हजम जानायनि सं खिया होननानै बुङोना जों जेब्ला माबाफोर ओंखामफोर
औ।
जायोनो बेलेग बायदि बायदि रोखोमनि जायो जोंहा बुस्थुआ हजम जानो गोबां समाय लायोना नङा होमबा? जोंहा बे फिथाइ सामथायाइखौ जायोब्ला जों हा हजम जानायनि संखिया गोबां थाब बारायो माने जों बे भिटामिन सि बारायो नालाय जोंहा बेयावनो बे फिथाइ सामथाइखौ जायोबा गोजां बोथोरनि गोबां संखिया बारायो आरो आं बेखौल' मोनथियो आरो गोजां बोथोरनि सायाव दा आं नोंथांनि सिगावहाय गोलोम बोथोरनिबो फोरमायनो सानदों दा जों गोलोम बो थोर होनोबाथ' जोंहा गोबां फिथाइ सामथाइ दङ जेनेबा हमनानै ला मा होनोमोनलाय थाइजौ बा मा होनोमोनलाय लिसि बा मा होनोमोनलाय फाइनाप पल होननानै बुङो जों फाइनापालखौ जों मा होनगोन आनारस आरो बेयावनो जोंहा मोनसे दंबावो बेखौ मा होनोमोनलाय थरबुस जों थरबुस होनना बुङो ना नङा होमबा नोंथां जों बेफोरखौ मोननो थाङो आरो गोलोम बोथोराव बेफोरबायदि फिथाइखौहाय
औ औ‌
आरो जोंहाथ' मिथिखायो गोलोम बोथोराव गोबां जोंहा देहायावहाय दिन नि खमलायो जों बेफोर जायोबा जोंहा माने मोनसे समाव दिहाइद्रेसन सेननि खमै जायो गोलां गोजों बोथो गोलां बोथोरावहाय आरोना ओमफ्राय जों बेफोर खौ जों जायोब्ला जोंहा मोदोमाव माने बै डहाइद्रेसना जानो सान्स खम जायो माने। ओं बेनो बुंनो साननाया ओमफ्राय जोंना बेयावहाय जों बेफोर खौ जायोब्ला जोंनि मोदोमखौहाय गोलोम बोथोरनि फिथाइफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि मोदोमफोरखौ गोबां थान्दायै लाखियो बेफोर फिथाइफोरा नोंथां आं बेखौनो फोरमायनो सान्दों जेनेबा आरो मोनसे दङ मा होनोमोनलाय जों नारें ना। नारें नारें आथ' बयनिबो बारियाव थायो मोनसे खोथायाव बुंनो थाङोबा जों नारेंखौ गोलोम बोथोरनि फिथाइबो होननो थाङा जों नारेंखौथ' बार' मास मोनो बेलेग बेलेग सिस्टमजों नाथाय ओं गोलोम बोथोराव बांसिन सापर्ट होयो आरोना नारें फिथाइया जों जायोब्ला जेनेबा हमना ला
औ
गरम जों नारेंखौ मा खालामनो हायो जों खाजि जानाय बा सर्ट बानायनानै जों बेखौहाय जों हम खालामोबा जोंनि देहायाव बेयो मोनसे डिहाइड्रेट खालामनानै दोनो आरो आं बेखौ इंराजियावसो फोरमायबाय नों थांनि सिगाङावहाय औ बिदिनो जायो आरो जों एबा औ बेफोरखौनो आं जेनेबा बारा मिथिया एसे एनै लकेल सिस्टेमै आं माखौ जायोबा मा जायो जेन गोलां बोथोर बा गोजां बोथोराव जोंहा मा फिथाइ मोनो बेखौ जायो जोंहा मा जायो आं मिथि बुजिदों बा बुजिया खै मानसि सोलोंदों बेखौ आसिगाङावहाय खोनथानो हागोन उम
औ‌ दा नोंथाङथ' जेरैबायदि जों गोलोम बोथोराव मा मोनो जों गोजां बोथोराव मा मोनो फिथाइ सामथाइनि नोंथाङा एसे फोरमायना होबाय माने आंबो बुजिबाय आंनि माने बु बुजिनायखौ आङो एसेबाबो नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होनो आरोना नोंथाङा खोनादों दा नों
औ नोंथां औ खोनादों।
औ दा जों औ जों गोलोम बोथोराव बुहुत रोखोम रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथायाइ नुयो जों नोंथाङा जेरै थाइजौ थरमुस थरमसखौ जों ओ थरमस मोनो जोङो ओ जों दा गोलां बोथोराव जों बुहुत रोखोमनि मोनो जों खान थाल हग ओ जोङो ओ लुथि ओ लुथ मा होनो जों ओ लिथुखु लिथुखुबो मोनो जोङो औ जोङो ओ आरो जों मा होनो लिसु लिसुबो मोनो बुहुत रोखोम जों खान्थाल थाइजौ आनरस आनरसबो मोनो जों गोलोम बोथोराव थाइजौबो मोनो जों बो गोलोम बोथोराव बांसिन जोङो फाइ सामथथायखौ मोननो थाङो गोजां बोथोराव जों बुहुत खम ना जों गोजां बोथोरावनो थाङो आपेल फेलाथ' जोंनोबो बार' मास मोननो मोननाय बायदियानो हमना ला जों आनारस थान्दा जायगायावसो बांसिन जायो ना लानाय जोंङो आनारसखौ बा ओ आनद्रसबो मोनो जों जेनेबा आपेल ना आपेलाबो माने गोजां बोथोराव मोननो थाङो जेनेबा आ हग ओ नोंथाङाथ' बुजायखादों जेनेबा आपेल मोनो गोले गोजां बोथोराव जेनेबा आरो जों जेनेबा खमला ना खमलायाथ' गोलोम बोथोराव जाया नालाय खमलायाथ' बा मास खस्टारावसो मोनो जों खमलाखौ जों जा जानो होनबाबो जों हा आ हाइब्रिद मोन मुलि होनाय मिदिसिन होनायसो मोनजागोन जों पियर माल मोनजानोबा जोंङो बे बुसथुआनो जाबाय जोंङो आग गोजां बोथोर जों आफेल मोनजायो नासफुथि मोनजायो आरो जोङो खमला ओम जों गोलोम बोथोराव मोनजायो जोङो था थालिदाबो जोंनो थाखाय जोङो बार' मास गोलोम गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोरनि खोथायानो गैया थालिर थिनायाबो माने गोजां बोथोरावबो मोनो जों गोलोम बोथोराव मोनो गोलोम बोथोराव मोननायानो जाबाय जोङो जों मा बोसोराव जों केनसेल मोनो गोलोम बोथोराव जों गोजां बोथोराव मोनो हाइब्रिद जों हाइब्रिद मेडिसिन बायदिसिना होनायखौसो मोनो जों जों नासपुथि होन नासपुथियाथ' गोजां बोथोरावसो मोनो नालाय जों लिथसु होननायखौथ' जों गोजां बोथोराव मोना। दा नोंथांङाथ' बायदिसिना बाथ्राखौ फोरमायखाबाय जोंनो लिथसु होनायखौबो जोङो गोलोम बोथोर मोनो लिरथु गु होननायखौबो जों गोलोम बोथोराव मोनो आनारस होननायखौबो जों गोलोम बोथोराव मोनो बेफोर जाबाय बार' मासाव खनसेल' फिथाइ थायनाय जों बे हाथाय हाला बायनायाव जों सानगोन जों जेनेबा मा होनो ओ जोङो बार' मास मोनो। बेफोर बुस्थुखौ बेफोर जाबाय मानि हा-हाइब्रिद बा मुलि होनानै जों मेडिसिन होनानै फाननाय जों माने बेखौ मोननो थाङा जों बेफोर माने हाइब्रिद माल जों गोलोम बोथोर मोननाय फोरा बेनो जाबाय आनरस होन, खान्थाल होन, ओ जेनेबा मा होन थरमुस फोरसो जों गोलोम बोथोराव मोननाय जायो थ' गोलोम बोथोर नालाय दा नोंथाङाबो फोरमायहरबाय जे जेनेबा जों गोलोम बोथोराव मा मा मोनो नोंथां नोंथांखौ साबायखर होननाय जाबाय जेनेबा। आं बुजियाखैमोन जेनेबा जों ओ जों गोलोम बोथोराव मा मोनो गोजां बोथोराव दा नोंथाङा बुजायनानै आं बुहुत गोजोननाय फैदोंबा मिथिदों दा जों बेफोरखौ जों ओ आं दा नोंथां होनायबा जों जेनेबा ओ गोजां बोथोराव जों जानाङा आरो ना बिदि जों मोनै बुस्थुखौ जों जेनेबा गोलोम बोथोराव गोजां बोथोरनि मालखौ जानाङा जों गोलोम बोथोरनि गोजां बोथोराव जानाङा बेफोर माने मेदिसिन बा मुलि होनाय जों फोमोननाय बेफोर जों जानांगौ जेनेबा जों बार' मास मोनो नालाय थालिर थालिरखौ जों जानांगौ बेखौ जों जों गोजां बो थोर गोलोम बोथोरनि खोथा गैया बे माने बार' मास बार' मास फिथाइ थायो आरो जेनेबा दा नोंथाङाथ' बुजायखाबाय आंनो जेनेबा बिदि बिदि मोनो थोरै थोरै मोनो होननानै आंबो माने एसे बाबो एसे बुजिनाय फैबाय जेनबा दा बेफोर बाथ्रा ओ बेफोर बाथ्राखौ जेनेबा आङो गोसोआव लानोसै जों गोलोम बोथोराव गोजां बोथोराव मा बुस्थु बेफोरखौ जानांगौ आरो ना। जोंना बेमार आजाराबो जों गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर मोनै बुस्थुखौ जों जायोबा जों बेमाराबो अभार जायो आरोना दा नोंथांनिसिमबो सााबायगर थाबाय दा ओ नोंथां बुजायनायखौ आं गोसोआव थाबाय दा नोंथाङाबो एसेबाबो आंनो फोरमायना हरबाय आं मोजांं मोनबाय दा एसे आंनाबो खामानि दं नोंथांनाबो एसे खामानि थानो हागौ दा बेयावनो एसे दोनथ'नाय जासिगोन आरो नोंथां
औ दा आंनि सिगाङावहाय एसे एनै फोरमायहरबाय आं गोजोननाय मोन दों आंनि थाखाय सम होनायनि थाखाय आं साबायखर हरबाय नोंथांखौ दा नोंथाङाबो सम जाबायबालाय दे होमबालाय
औ औ नोंथां दे गोजोन्थों।